हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथां थांनिसिमबो आंनि खुुमनायखौ जासिहरबाय
गोजोननाय थाबाय दासिबियिनो जायाथों मानो दा आङो नोंथांनि सायाव एसे सावरायलायगोन आरोना नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना
औ आं नोंथांजों सावरायफानो नाजानो सै
दा जोङो ओ बर' आइजोफोर बा बर' आइजो माहारिनि बागै एसे सावरायगोन आरोना नोंथां
औ सावरायनो हागोन औ खोनादों
दा आं एसे फोरमाय होननो सानदों दा बर' समाजाव आइजोफोर एबा हिन्जाव माहारिनि गोनांथि आरो बिफावनि सायाव मोनसे गोलाव आङो फोरमायना होगोन आरो नोंथां दा सिगांग्रो जायखिजाया बा समाजखौ जौगाहोनो थाखाय आइजोफोरनि बिफावा बयनिबो थाखाय गोनांथार आरोना नोंथां बा गोनांसिन दा बर' समाजावबो हिनजाव माहारिनि जायगायाव बिराद गोजौ आरो मानगोनां आरोना माने ओ हिन्जाव माहारिनि जायगाया मान आरो ना नोंथां दा बिथांमोनहा नखर सालायनायनि सायाव आरो हारिमु आबाद मावनायनि आरो समाज दानायाव गोख्रों बिफाव लाबोदों आरोना नोंथां दा नखर आरो समाजारि बिफाव दङ माखासे दा आं एसे फोरमायना हाेगोन बर समाजाव हिन्जाव माहारिखौ नखरनि लोखि होनना बा माइनाव होननानै गनायनाय जायो आरो ना नोंथांआरोना नोंथां दा नखरनि रांखान्थि गथ गथायाइफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनाय आरो नखरनि साफ्रोमबो सुबुंनि लाहार फाहार खालामनायाव आइजोफोरा गाहाय बिफाव लायो बा गाहाय मदद होयो नङा होमब्ला नोंथां औ बरसमाज बेबस्थायाव हौवाफोर बादिनो हिनजावसाफोरखौबो मोजां मान होनाय जायो आरोना नोंथां माने हौवाफोरनि अनगायैबो माने हिनजावफोरखौबो आइजोफोरखौबो मान होनाय जायो आरोना नोंथां दा माखासे आबाद आरो रांखान्थिनि बिफाव थायो नङा होमब्ला नोंथां दा बर सुबुंफोरनि गाहाय जिउ राहाया आबाद मावनाय नङा होमब्ला दा बे आबाद मावनाय याव आइजोफोरनि हेफाजाब बा हौवाफोरखौ बेंजायो आरोना दा मा होनना बुङोब्ला आइजोफोरा हौफोरखौ हेफाब होनाय बा मदद होनाय नङा हब्ला बा माखासे हा मावनाय जेरै माइ हौ होनाय माइ गायनाय आरो माइ हानाय समाव आइजोफोरा माने गोख्रोङै बाहागो लायो बा हौवाफोरखौ मदद खालामो आरोना दा दखना एबा माने सि माने दानाय आरो नांदों दा बर हिनजावसाफोरा गाव सोरनि माने हाथाइ बाथथायनिफ्राय दखना गामसा माने आरनाइफोरखौ गावनो माने ओ थाथसालियाव माने बुनानै लायो बा दानानै लायो आरोना नोंथां दा गोब बां हिनजावफ्रा बे दानाय हारिखौ रां खायदा बादिबो बाहायो नंगौना नोंथां जाय नखरनि रांखथि खाथियाव मदद खालामो आरोना दा नोंथाङाबो अननानै आंनो एसे बर आइजो बा बर आइजोफोरनि साय एसे फोरमायना होनो हागोन ना अनानै?
अ नोंथां नंगौ आं आइजोफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम एसे फोरमायनो नाजागोन गोदोथ आइजो माहारि रिया गावनि नख नखरावनो मुखुब जानानै थायोमोन गथफोरखौ माबायदि फेदेरनांगौ फोलावनांगौ सोलोंथाइ होनांगौ। फिसाइखौ माबायदि जाहोनांगौ। बा गावनि बिहाव बिख बिखुमजो बेवाइफोरखौ माबायदि सिबिनांगौ। माबायदि जोथोन लानांगौ। बेफोरनि सायावल गोसो होयोमोन बा फिसाइखौ खामानिफ्राव माबायदि हेफाजाब होनांगौ आबादाव माबायदि फिसायखौ हेफाजाब होनांगौ, बेफोरबायदिल मुखुब थानायखौ नुनो मोनोमोन। बा जि दानाय आ ननि खामानिफोर बेफोरखौल नोजोर होनाय नुयोमोन आरो गोदो, नाथाय आथिखालाव बेफोरनि अनगायैबो बर' माहारिनि आइजोफ्राबो गोबां बिथिङाव दावगानो हमबाय। जौगानो हमबाय। आ सोलोंथाइ फारसेबो गोबां गोजौ थाखोआव मोनहैबाय लोगोसे सोलोंथाइनि अनगायैबो बो मोसानाय, मेथाइ खननाय। गेलेनाय ओ मदेलिं खालामनाय बिदि गोबां बिथिं बिथिंआव माने दावगालांनो हमबायसै आरो गोदोनि बायदि ओ गावनि न'आवल हाबनानै थालासै। बा आथिखालाव गोबां माने रुजु जायो आरो सेंग्राफोरजोंनो बा हौवाफोरजों जोंनो रुजुजाफायो आरो माने रावनिबो गेजेर नंला, होननानै जों बर' आइजोफोरखौबो बुंजायो। बिदि होननानै सोलों आ
बर' आइजोफोरखौ लानानै औ बर आइजोफोरखौ लानानै हारिमु आरो माखासे फोरबो दं आरोना नोंथां, दा बर' हारिमुखौ माने खान्थि गोनां आरो समायना खालामनायाव आइजोफोरनिबो बिफावा बिफाव गोनां होननानै जोङो मोनथियो बा मोनथिदों आरोना नोंथां। दा बेजों लोगोसे मोसानाय आरो रोजाबनाय थायो जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बा खेराइ मोसानाय सिख्ला आरो आइजोफोरा बाहागो लायो आरोना बेफोराव दा बिफां बिथांमोननि माने मोसानायनि माने ओ जर'खायै बर' हारिमुवा माने मुलुगाव सिनाय जादों बा गोसार जादों आरोना नोंथां, बा अनसाय जादों दा माखासे उत्सबफोर थायो बा फोरबोफोर थायो नङा होमब्ला दा-दा बैसागु फोरबो काति गासा फोरबो ओ माने मागो दमासि माने बिफोर समाव आइजोफोरा हारिमुवारि आदार जेरै -जौ नाफाम बायदि बायदि बानायनाय आरो नखर बेखौ मोजाङै ओ माने साजायनायाव मदद खालामो आरोना नोंथां। दा माखासे सोलोंथाइ आरो आथिखालनि थासारि थायो बेवहाय दा गोजाम समाव सोलोंथाइनि माने आंखालाव हिनजावफ्रा ननि थासारियावसो। माने सिबिनाय थायोमोन आरोना नोंथां दा नाथाय दानि। आथिखालनि जुगाव बर आइजोफोरा सोलोंथाइ लानानै गोबां जौगानाय फारसे लामा दादों नङा होब्ला नोंथां दा दिनै बिथांमोना सोलों थाइ डक्टर इन्जिनियार आरो आर्मि पुलिस बायदि गाहाय। बिफानफोराव साख्रि मावनो हादों आइजोफोरा नङा होमब्ला नोंथां दा बिथांमोना समाजनि माने गासै ओ बेरेखायैबो। सांग्रांथि लाबोनो माने नाजाबाय थादों आरोना नोंथां दा‌। बर आइजोफोरा सादारन खस्थ सहायनाय आरो हारिमुवारि नुथाय नंगौना नोंथां माने बिथांमोननि हेफाजाबा थारैनो बर हारिया गोबां माने बिथिङाव जौगानो हादों आरोना दा समाजनि। माने गाहाय जौगानायनि थाखाय माने गाहाय जौगानायनि थाखाय आइजोफोरखौ माने आरोबाव सोलोंथाइ आरो सांग्रांथि होनाया बयनिबो गाहाय बिबान नंगौना नोंथां। दा माखासे नखरनि दाय खामानि थायो नखरखौ साबसिनै सामलायनायाव आइजोफोरनि माने बिफावा बयखौबो देरसिन खालामो जेरै नखर सामलायनाय नखर सामलायनाय होनना बुङोब्ला आइजोफोरनि सायाव। नखरनि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय आदार जानाय साखोन सिखोन। आरो गोजोन थासारि लाखिनाय नंगौना नोंथां दा गथ गथाय माने गथ गथायखौ फोरोंनाय माने गथफोर खौ मोजां उदाहरन मोजां आखुथाइ आरो सोलोंथाइ होनानै स समाजनि मोजां माने नागरिक दायनायाव माने आइजोफोरा हेफाजाब होयो बा अनसायो आरोना नोंथां दा माखासे बोराय बुरैफोरनि सिबिनाय। जोङो नुनो मोनदों बा नखराव थानाय बोराय बुरै आरो बेरामि सुबुंफोरखौ मोजाङै माने इयथ जोथोन लानाय आइजोफोरा जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरावबो सोलोंथाइ आरो माखासे गियानबो दङ। दा आथिखालनि जुगाव आइजोफोरा गावनि गियान आरो सोलोंथाइखौ। बांलांहोनाया जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां बा गोनांथि दा ओ गावनो सोलोंथाइ लानाय। खौ सोरां खालामनो हायो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजों हुदा आरो सोलोंथाइ सोलोंनाय माखासे दङ गावखौ सिगाङो लांनो थाखाय गुबुन गुबुन खामानि गोग्गो बिगियान कम्पिउटार एबा बायदि बायदि। माने खामानिफोराव सोलोंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां दा
औ नंगौ दा नोंथाङाथ गोबां आइजोफोरनि सोमोन्दै बुंलांबाय। दा आइजोफोरनि ओ बिफाव होनोब्लाथ जों सासे सासे आइजोआ गावनि गथ'खौ जोनोम होनायनि निफ्राय गावनि गथ'खौ फेदेरनाय फोलावनाय लामा दिन्थि नाय गासैयावबो सासे आइजोनिनो बिफाव दङ नङा होमबा। दा बेफोर बिफावजों लोगो से न नखरनि खामानि संनाय खावनाय आ गाननाय जोमनाय स सुंनाय साखोन सिखोन फरायसालियाव दै थायनाय गेदेरफोरनि जानाय लोंनाय फारसे नोजोर होनाय जि जोम सुनाय नख नखरनि सा साखोन सिखोन लाखिनाय माथिं मा जादों बा माथिं मा जाया बेफोरखौ नायनाय फोर नखरनि गासैबो खामानिखौनो सासे हिनजाव माहारिया सामलायो होनबाबो गोरोन्थि जाया। मानो होनो-होनोब्ला हौवा माहारिया थ एसेबां नआव मुखुब थानो हाया गावबा गावनि उदैखौ सुफुंनो था खाय ओ बायजोआव खामानि फोर मावनो मावनो गोनां जायो। बेनि जाहोनावनो सानसेया नआव थाया होनब्लाबो गोरोन्थि जाया। बेखायनो गंसे नखरखौ मोजां खालामनायाव गंसे न'खरखौ मोजाङै। दैदेलांनायाव आइजो माहारियानो ओ गोग्गोम बिफाव। लायो होननानै आं सानो आरो। आथिखालाव गोबां सोलोंथाइ ला नानै साख्रिफोर मावदों बा गावनि सिनायथिखौ लाबोदों होनब्लाबो बर' आइजोफोरा गावनि गाननाय जोमनायनि गेजेरजों गावनि सिनायथिखौ होदों। दा हौवाफोराथ' बबे। बा जायगायाव। आ मोसाहैदों होनब्ला गामसा गाननानै मोसायाखै बर' हिनजावफोरा बागुरुमबा मोसादों होनबा दख'नाखौनो गानना मोसादों अब्ला बै बागुरुम्बाखौ मोसानाय लोगो लोगो बर' हारिनि सिनायथिया बर'आइजोफोरनि गेजेरजों बेरखांजादों। जेरै दा बुंना। हायो आसामावनो आ द जि रोजा जि रोजा सुबुङा बागुरुम्बा मोसानानै बेयाव दख'नाजों फास्राजों आ जि रोजा सुबुङा मोसानानै। मोनसे रेकर्ड खालामबाय।
ना औ।
गोग्गानायखौ रेकर्डखौ गासैबो बुहुमावनो गोसारनायजों जोंनि हारिया सिनायथि जानो हादों जायनि गेजेराव बर' हारि दं, होननानै मिथिनो मोनजादों आरो बागुरुम मा होननाय मोनसे मोसानाय दं जाय मोसानायखौ बेबायदि दख'ना बा बेबायदि गोजा जोमगोरा फास्रा लानानै मोसायो बिदि मोनसे सिनायथिया मोनदों।
दा जियानो जादोंला मानो दा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों नङा होमबा, आं दा। नोंथाङा आंनो रायज्लायनो थाखाय एसेब्लाबो ओ सम होनायनि थाखाय नोंथांसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायख
औ नों। नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दा जोङो एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नङा होमबा।
नुङा ओनबा नोंथां औ दे।
दे गोजोननाय थाबाय।